औ खुलुमबाय नोंथां खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय।
औ दे जोंहा बर'फ्रा मा मा आबाद मावो बिनि सोमोन्दै सावरायनोसैदां नोंथां?
औ जायो दे।
औ गिबियावनो नोंथांनो माइ आबादखौ मारै मावो बेखौनो फोरमायना होग्रोसै दा मा नोंथां।
औ दे जागोन।
माइ आबादखौ मारै मावो बेखौ फोरमायना होनोसै आं होनबा ओ गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा माखासे दै थानाय जायगा नांगोन जेरै दै दै थाग्रा जायगा एसे बांद्रायबो नंजोबा एसे दै थाग्रा आरो दै हाबग्रा बेबायदि मोजां हा हामा माथा हा नांगोन आरो नोंथां ओ बे हाखौ जोङो गोदोनि समाव ट्रेक्टरजों ओ माबा नांगोलजों हालौवोमोन ना थाय आथिखालाव जों ट्रेक्टरजों हालएवो ओ जोङो बेखौ खनब्रै खनब्रा जेरै फासाव जोङो खारायनाय बिनि उनाव जों सामार होनाय बिनि उनाव बर' होनाय ओ बेखौ आरो मै होनाय बिदि खालामनानै जोङो ओ माइ माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइ बेगरसो नांग्रोगौ माइ बेगरखौ सोरोबा सोरबा न'खराव नो मोनखायो आरो सोरबा सोरबा न'खराव गैयैया हाथायाव थांनानै बायनानै लानानै बेखौ सोमनानै दोननानै आराम बुगा होनानै बेखौ उनाव बै जेब्ला ओ नांगोलजों हालएवनाय ओ खनब्रै हालएवनाय हायाव एबा दै गोनां हायाव जोङो सारनानै होगोन। सारनानै होखांनायनि उनाव बिदिनो माइआबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ माइब्रा माइ आसु माइ बिदिनो रन्जित जादु बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जाय बेखौ आबाद मावनो गोसो जादों जों बेखौ मावो। जेरै जोङो मायखौ फोखांनायनि उनाव जोङो माइआ जेब्ला फोगोन ना होमबा से दाननि उनाव जोंनि बे माइ बेगरा खिलिखांगोन खिलिखांनायखौ जोङो ओ नों आं सुबुं सुबुंफोरानो आखाइजों आखाइजों फुनानै मथा मथा खानानै दोनगोन। दोनखांनायनि उनाव जेब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय गायनो थाखाय जोङो मोनसे बेबायदिनो दै गोनां दै हाबग्रा जायगा दुुब्लिनांगोन। फोथारनांगोन जेरै हाबा हा ओ बेखौ जोङो ओ जेरै नांगोलजों हालेवगोन एबा आथिखालाव जोङो बिरोंदामिननि गेजेरजों ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुयो जेब्ला जों उ बेखौ गिबियावनो सामार होगोन सामार होखांनायनि उनाव जों ओ खारायगोन खारायनायनि उनाव सामार होगोन सामार होखांनायनि उनाव जों बर' होगोन बर' होनायनि उनाव जों मै होनानै बे माइखौ जेब्ला जों बै खोथिया फुनानै दोननाय एबा माइ माइखौ गायनानै जों मुथा मुथा खानानै दोननाय बेखौ जों खोथियाबो होनना बुङो जेरै बे खोथियाखौनो जोङो नों आं सुबुंफोरा बै हा गोमोनाव हा हा गोमोनाव ओ बेखौ गायगोन आरो आरो जोंहा बेयावनो बे हा बे माइखौ गायगोन जायगायाव जोंहा बिनि दब्लाय एबा खथा खथा न'खर न'खर बायदि बानायना होनाय जायो जेरै बेयाव जों ओ हाबो खोनाय जायो जों जेरै आलि खोनाय होनना बुङो बेखौनो। बेखौ खोनाय जायो जेब्ला जों बेखौ गायखांगोन गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो माइ माइ आबादाव एम्फौ एबा बिदिनो एम्फौ एनलाफ्रा जानो हायैनि आरो माइ आबादाव हाग्रा रज'नो हायिनि दानि गोदान बिरोंदामिनि रासायनारि बिदिनो मुलिफोरखौ बाहायगोन आरो माइ आबादा जानायनि दानि रासायनारि हासार एबा गोदोनि समाव गोबोरखि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बिदिनो बिदिनो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलिफोरखौ जों जेरै माइ एम्फौ जानो हायैनि आरो हाग्राफ्रा थै थैनायनि थाखाय जोङो होगोन बिदिनो माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो दान मोनब्रै मोनबा थानायनि उनाव जोंहा माइया गोजौ जागोन बे समावनो जोंहा ओ बर'नि मोनसे फोथायनाय दं जेरै काति गासा सावनाय काति फुजा होननानैबो बुङो। बे बे फुजाखौबो बे माइ आबादावनो मानि मानिनाय जायो जेरै ओ जेब्ला माइआ एम्फौ एनला जानो हायैनि थाखाय जोङो बेयाव मोनसे थाइगिर बिखं आरो खौ लानानै जेब्ला ओ थाव गोथां आरो माखासे खुन्दुंफोरखौ लानानै जों आलारि बाथि फोजोंनानै बेयाव फोजोंहैनाय जायो बेखौनो जों काति फुजाबो एबा खाथि गासा सावनायबो होनना मोनथियो आरो जेब्ला जों ओ बेखौ सावखांगोन अब्ला माइआ बै समाव बिदिनो दान मोनथाम दान मोननैसोनि उनाव आरो फिथाइ ओंखारगोन फिथाइ ओंखारनायनि उनाव माइआ जेब्ला़ ओ गोमो महर लागोन होनोमबा जों माइखौ मोनगोन होननानै मोनबाय होननानै मोनथिगोन आरो। जों माइखौ माइखौ जोङो जेब्ला बे गोमो जागोन ना अब्ला बिनि ओ दैफोरखौ जोङो मोजाङै होथेनानै एबा रानहोगोन रानहोखांनायनि उनाव जोङो माइखौ नों आं सुबुंफ्रानो खासि बासिफोरजों ओ हागोन हाखांनायनि उनाव ओ बेखौ मुथा मुथा खानानै रोंगोन खाखांनानै जोङो बेखौ ओ रोगानानै न'आव लाबोगोन रोगाखांनानै जोङो बेखौ ओ जे रै जाबनानै मारा होगोन मारा होनाय मानि जों बेखौ माइखौ फ्रिसिनाय जेरै माइ गुथिखौ फ्रिसिनाय आरो बिनि माखासेफोरखौ जों गारहरनाय बयखौबो जिगा गाब बुंगोन बिनि माखसे दन्थाफ्रादो गेब्लेयोना मारा होनाय समाव जों बेखौनो जिगाब बुंगोन आरो बेनि उनाव जोङो माइखौ आरामनो एबा बस्थाफ्राव सोनानै दोनगोन सोखांनानै उनाव जोङो बेखौनो उनाव सौनानै जागोन आरो नोंथां। ओ बेनो आरो माइआ आरो बिजों बिनि उनाव माइ यंनिबो बिनो माइरंनि महर जायो आरो आरो गोबां गोबां सुबुङा बेखौ फालांगि खालामो जेरै फालांगि खालामनानै माइफोर आबादफोरखौ जेरै गावनि न'खरफ्राव ओ नांगौखिनि नुवा वा बेसाद जानाय गोनांथि जानाय आरो फिसाफोरनि फरायनाय बेफोराव बेफोरनि आंखालखौ सु फुंना होयो आरो नोंथां नोंथाङाबो बर'फोरनि ओ आबादफोरनि सोमोन्दै बर'फ्रा मा मा आबाद मावफै बेनि सोमोन्दै फोरमायना होदों नोंथां एसे
ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंनाथ' गोबां रोखोमनि मावनायखौ नुनो मोन नो आरोना जोंना गिबियावनो मेन आबाद माने गिबि माने गोनांसिनथार आबाद गाहाय आबादानो जोंना जाहैबाय माइ आबाद आरोना नोंथां बे माइ आबाद खौ जोङो बयबो माने न'खरफोरनावबो माने मावो आरोना। जेन' औ बेनि गेजेरजों बे आबादनि गेजेरजोंसो जोङो
औ
माने बोसोरसेनि जानाय आदारखौहाय माने मोननो हायो आरोना। बे आबादनि गेजेरजोंनो बोसोरसेनि जानाय आदारखौहाय माने बु बुथुमनानै लायो आरो आरो बेखौहाय माने बे आ बादनि गेजेरजोंनो जोंनि देहा आरो बोलो मोनो आरोना देहाफोरावहाय आरो बोलो जों मोननायजों लोगोसे जोङो बेजोंनो माने बेखौ माइ आब बादनिफ्राय जोङो माइरं बानायानानै जोङो बेखौहाय ओंखाम जायो नालाय नोंथाङा जेरैहाय बुंदों ओ जेरै माइखौहाय जेरै गायो खारायनानै मै होनानै बिनि उनावहाय गायो ओ खोथियाफोरखौ औ बेबायदिनो थिग बेबायदिनो बिनि उनाव गायखांनायनि उनाव हाखांनानै जोङो माने बे माइ माइखौहाय मोनो नालाय ओमफ्राय माइखौहाय जोङो बिदिनो
ओ बेनिफ्रायहाय जोङो मोजाङै फोराननानै बेखौहाय जोङो मिल लावहाय हैयो आरोना आरो मिलियनहैनाय होनोब बा जोङो सिगाङावहाय माने जोङो उवालफोराव बा दि खिफोरावहाय जोङो ओ सौनायखौ नुयोमोन आरोना बि राद फुं फुङावनो सिखारनानै ओ जोङो बेफोरबायदि उवालाव माइ सौनाय बा दिखिफोरावहाय बिदि आय थिंजों गानानै माइ सौनायखौ नुयोन आरोना बे माइ सौनायखौ लानानै बो जेरैहाय मोनसे सल'बो दङ'ना नोंथां जेरै टिजि मलानि सल' माइ सौनायाव जेरै ओ बिमा गदाया दालाय थिजि मलाखौहाय बिदिनो दिकियाव माइ सौग्रा दिखियावनो सौवै सौवै सिथारनानै दोननाया। औ बिदिनो जोंना बिदि माइ सौवोमोन आरोना ओमफाय बिनि बेजों औ गोदोनि समाव ओमफ्रायना थाय दायो माने बिरोंदामिन जौगानायनि गेजेरजों माने बेफोर माइ आबा बा आबाद माने माइखौहाय सौनानै माइरं दिहुननायखौ जोङो। ओ गुबुन रोखोमै मेसिनफोरजों माने मिलाव सौनानैहाय। ओ माइरं दिहुनाय आरो फारसेथिं गुन्दै। दिहुननायखौ नुनो मोनो आर ना आरो बे माइनि। ओमफ्रायनो जोङो माने जों मानसियाल' माने माइखौ ज माइ माने माइनिफ्राय मा। माइरं बानायनानै। ओंखाम जानानै थांनानै थायो बे नङा जोङो बेनि गेजेरजों। जों मोसौफोरनो बा अमाफोरनो। बे माइनिफ्राय जे ओ ओंखारनाय जे बे गुदा। ओ गुन्दैखौ जोङो बेखौ अमानो बा। ओ मोसौनो दाना हिसाबै आदार हिसाबै होनो हायो आरो।
आ नुदों।
जामाय होनानै जोङो माने। ओ अमाफोरखौ फिसियो आरो ना। ओमफाय बेखौनो जोङो। ओ जो अमा होननानै बुङोबाथ' जोंनिनो माने बेदरफोरनि गेजेराव जों। जानाय गाहाय ओ जाग्रा बेदर अमा बेदरा ओ। आरो मोसौफोरनिफ्राय जोङो गोबां माने जोङो ओ गाइखेर सा। मोनलोङो आरो रां खामायनो हायो आरो मोसौनिफ्रायनो जोङो। ओ जोङो ओ ओम बेफोरबायदि। ओंखाम बा जा जोंनि गुबै जानाय आदारखौ गाहाय जानाय आदारखौ। जोङो मोसौनिफ्रायनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
आरो औ मोसौ मोखनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौहाय ओ दिहुननानै। लायो आरो बेखायनो जोङो मोजाङै साननानै नायोबा। मोसौआ जोंनि माने एंगारहायि मोनसे मा होनो जुनार। आरो ना माने बाहागो आरो। ओ जायनि गेजेरजों जों थांनानै थानो हायो। नाथाय दायो। एसे जोंनि ओआथिखालावहाय जोंनि ओनसोलाव सोलायनायखौ। बेखौ नुनो मोनबाय आरोना सिगांनि समावहाय। जेरै जोंना मोसौ नङाब्लानो हल एऐवनो एबा आबाद मावनो बा। मैगं थाइगं गायनो जोङो हाया जायोमोन। ओ दायो जोंना बेफोरनि अनगायैबो माने मेसिनफोरनि गेजेर। गेजेरजों जेरै ट्रेक्टर फोरजों ओ माइ आबादफोरखौ गायनो हासायो आरो ना। मैगं थाइगंफोरखौ बारि बागानाव ट्रेक्टरनि गेजेरजों आरो। औ ओमफ्रायहायो बेफोरखौ जोङो सोलायनाय नुनो मोनदों आरोना नों। नोंथां गोदोनि आरो दानि बेखौ नायोबा आरो। ओरैनोथ' जोङो माइल' गाया बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि। आबादफोर गायनायखौ नुनो मोनो आरोना बे बेल' नङा औ। ओ जेरैहाय मैगं थाइगं जोंथ' ओंखामखौ ओंखाम गोजाल' जा थां जानानै थायो। यो बेथ' नङा नालाय ओंखामजों जोंनो ओंख्रि मैगं थाइगं बेफोरखौ। नांदेरगौ नालाय बेखायनो जोङो बारि बागानफोराव आबादनि अनगायैबो गुब। गुबुन गुबुन ओ ओ मैगंफोरखौ गायो आरो ना। एबा ओंख्रि फोरखौ। औ जेरैहाय जोङो दालिफोर गायो आरो बेसरफोर जेरै जेरैहाय जोंनो ओंख्रि संनो थाखाय थावफोरखौ नांगौ बेखौ दिहुननानै लायो। आरो जोंनि जे बर'फोरनिनो गुबै ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेखौहाय जोङो ओ बेफोरनि आबादखौहाय जों गावनो मावो आरो ना।
औ औ औ।
बेफोरनो जोंनि दोरोङारि आबाद आरो ना नों
औ आरो बर'फ्रा इदिनो गोबां आबाद मावो जेरै फाथोनि आबाद। दा नोंथा जेरै फाथो फालांगि खालामनो थाखाय ओ फाथोनिफ्राय गोबां बो बेसाद मुवा बेसाद दिहुनो जेरै दिरुंफोरबो बानायनो हायो बस्था इदि गोबां बायदिसिना दिहुनो नालाय बर'फ्रा फाथोबो आबाद मावो। बेजों लोगोसे जोंना ओरै जुखाम आबाद मावो नोंथां बर'फोरा आरो नोंथां फोरमायनाय बेबायदि जेरै जोंहा दालि आबाद, सबाय आबाद आरो बेसर आबाद। बिदिनो देमसि आबाद बर'फ्रा गोबां रोखोमनि आबाद मावो नोंथां।
नंगौ।
जेरै आरो मैगं थाइगं होन्ना बुङोबा बर'फ्रा गोबां रोखोमनि मैग थाइगंबो आबाद मावो जेरै आलुनि आलुनि आबाद आरो बेजों लोगोसे बानलु आबाद आरो बेजों लोगोसे कफि आबाद। ना नोंथां आरो मैथा आबाद बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों बर'फ्रा ओ आबाद मावो आरो ना
औ औ नंगौ।
होम्बा नोंथांजों सावरायनाय ओ बिदि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सो सावरायनायनि थाखाय नोंथांजो रो-रोजा रोजा सा-साबायखर जासिबाय।
औ औ नोंथां।
एसेनोसै नोंथां।
औ।